औ ना।
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा ओ सम दङ ना?
औ दङ नोंथां।
अ नोंथां जोङो दायो ओ जानाय लोंनायनि बागै ओ एसे सावरायनोसै आरो ना नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ नोंथाङा एसे बुंग्रोदो नामा।
औ जागोन दे।
औ
जों जानाय लोंनाय होननानै बुङोबाथ' ओ माने दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोबाथ' जोंहा माने गोबां दङ।
औ।
दा बिनि गेजेरावनो माने ओ जेरै एरै आङो दायो नोंथांनो खोन्थानो नागिरदों माने ओ नाफामनि सोमोन्दै आरो मा होनो ओ बै जे सबाइ दाउ बा सबाइ साम' बिनि संनायनि सोमोन्दै आरोना।
औ नंगौ।
औ ओरैनोथ' नारजि दङ अनला दङ। फोर दङ दा आङो ना फामखौ जोङो माबारोरै बानायो बेखौ नोंथांनो खोन्थानोसै आरोना।
औ औ नोंथां।
ओं जोंथ' नाफामखौ माने ओ जोंथ' बर'फोरा माने ना हमनायावथ' बिराद आखा फाखा नालाय। नोंथां माने औ सिगांनिफ्रायनो माने जोङो बिदिनो ओ हाग्रा बा हाग्रा बंग्रायावहाय थानानैहाय माबाबोनाय नालाय फैनाय नालाय ओ थायै थायैनो दायो जोङो माने बिदि हमनाय बा नाखौ सिथारनाय बा बिदिनो दैयावहाय ना हमनाय बा ना सारनाय बेफोरावथ' आ खा फाखााना'म थ जोङो नाफोरखौहाय माने दैमाफोरावहाय फानिजिरायावहाय माने हमनानै लाबोयो आरोना नोंथां ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो ओ नाफोरखौहाय हमनानै बा नोंथांनिथिं दैफोर गैयाब्ला माने जुदि नाफाम बानायनोबा नोंथाङा माने बाजारफोरनिफ्राय बायनानैबो लाबोनो हागोन आरोना नाथाय जोङो गामिफ्रावहाय बा जोंनि ओनसोलफ्रावहाय नायोबा माने माने माने एसे मा होनो माबानायखौ नुयो आरोना मा होनो ओ जे गावस्नि औ हमनानै माने हमनाय नङा माने जि माने जों हमनानैहाय नायाखौहाय लाबोयोना जेन'बा बिनिफा जुदि जोंनो जेना जानो बा माबानो बांद्रायोबा माने बिनिफ्रायहाय जो आग्लाय बिलाय जायोबा माने बेनिफ्राय जोङो माखासेखौहाय ओ बिदिनो माने जानो बांद्रायो नालाय जास्लाबबायनो हाया नालाय बेखायनो माने हम हमनानै लाब सुनानै बे आग्लाय बिलाइफोरखौहाय बांसिन खालामनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरोना माबा नाफाम बानायनानै दोननायखौहाय थ' जोङो बेखौहाय सिगाङावनो मोजां ओ नाखौ हमनानै लाबोखांनायनि उनाव मोजां सायनानै
ओमफ्राय जों बेखौहाय मोजाङैहाय सुनानैहाय आ जेन' बालाफोर थाया आरोना बेफोरनि थाखायहाय जोङो मोजाङै सुनानै बेखौहाय जोङो ओ बै थास'जोंहाय माने देग्लिनानै लानाय जायोना माने फोराननानै आरो ना गिसियाव नोङो नाखौ सुनानै माने सान्दुंआव फोराननानै बा अराव फोराननानै सान्दुं गैयाबा अराव फोराननानै जोङो बेखौ थास'जोंहाय देग्लिनानै दोखो दोखो देनाय जायो आरोना
औ नोंगौ
ओ उवालावहाय आरो ओ उवालाव जुदि उवाल गैयाबा दानि दिनावथ' ओ माबा ग्राइन्डाराव होनायखौ नुनो मोनो आर ना नोंथां
औ नोंग' अ
औ बिदिनो होनानै ओमफाय उनावहाय जोङो बेखौहाय माबा हासुङावहाय औवानि हासुङावहाय ओ सोनानैहाय गोरायै जेन' बेयावहाय बार हाबा आर ना हासुङावहाय बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो बेखौहाय ओ मुथुनानै दोनो आरोना बेखौहाय जेन'बा बारहाब बेबायदि एबा प्लास्टिक होनानै माने खाथेनानै दोनो आरोना बारहाबलांनो हायि बायदि उनावहाय जोङो बेखौहाय गोबाव समनि उनाव जेन'बा आ बा दान बा द' दान बिदिनि उनावहाय माने जायो आरोना आरिनबाबो बिनिफ्राय बावसिनबो दोननो हायो आरो जेसेबां ओ गोबाव दोननो हायो माने मोजां आरोना ओरैनो जोङो बेखौहाय उनावहाय माने आर जेरैहाय बैफोर ओ सामब्राम बानलु थाव होनानै जोङो बेखौहाय ओ एवनानै जायो आरोना बाथोनबो जायो एवथेबनानै ओमफाय बिनि अनगायैबो जोङो बै जे जोंनि आ बारि बागानफ्राव मोननाय थास' ओ बिसं बा थास' बिलाइ बेफोरजोंबो होनानै जोङो बेखौहाय जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ बेनि अनगायैबो जोङो उम जे सबायजों दाउजों होनोबा जोङो ओ सबायखौथ' जोङो बै जे जोंनि फोथारनि आबाद ओ जे जोङो मावो बेथ' जोंनि मोनसे गाहाय आबाद बायदि नङा आरोना बेबो सबायाबो जोङो बे गथ' सबायखौ जोंनि फोथारावहाय गुवार गुवारै फोयो आरोना माने दुब्लियावहाय ओमफायहाय फोनानै जोङो बेखौहाय आ माने ओ सबायखौहाय जेब्ला फिथाइ थायो बिनि उनाव फिथाइया रायोबा जोङो बेखौहाय ओ ओ बै जाब्रानिफ्राय माने आलादा खा खालामो आरोना माने ओ फिथाइखौ लाबाय बिनि उनावहाय जोङो बै जाब्राखौ बो बै जाब्रानि जे खारै सबाइ ओंख्रियाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्रायहायो बेखौ ओ जोङो माने बै दाउफोरखौ हमनानै लाबाय ओमफ्राय बै जे फिथाइ मोनदों बेखौ जोङो ओ माने गथा फिथाइखौ माने ओ एसे एवदबनानै माने हुद हाय गिलियो आरो ना थ' बेखौ एसे हुनानै लाबाय ओम ओमफ्राय जोङो सबायखौ रुबाय आरोना मोजाङै सुनानै औ सु रुनानै उनावहाय जोङो जेरैहाय दाउखौ ओंख्रि संदों बेबायदि संनानै जोङो उनावहाय बे रुनाय सबायखौ दाउआवहाय सम्बार होनाय जायो आरोना नों थां ओमफ्राय बिदिनो औ बिनि उनाव जोङो बै जाब्रानिफ्राय जे मोनदों ओ ओ सबाइ जाब्रानिफ्राय जे जों खारै बानायदों बेखौ ओ सबाया मोजां मोजाङै गोदौनाय समाव जोङो बेखौ होसननाय जायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो सबाइ ओंख्रिया माने ओंख्रिनि महर मोनो आरोना सबाइजों दाउजों दा नोंथां मोननिजों मा मा ओ दोरोङारि ओंख्रि जा जायो नोंथां नोंथाङा फोरमायना होदो
औ नोंगौ फोरमायो ओ जोंनो ओ बर' हारियाथ' बांसिनानो खारै ओंख्रिखौ जानानै ओ मोजां मोनो बा खारै ओंख्रिखौनो बांसिन जायो ओ जेरैहाय जोङो ओ थालिर फस्लाजोंहाय ओ दाउ आरो अनला खारै जायो आरो मैख्राइ ओं ख्रि जायो मा होननानै बुङो बेखौ ओ जोंनावहाय ओ खारदि खारै ओंख्रि होननानै बुङो आरो नोंथां
औ
जेरैहाय जोङो हाग्रानिफ्राय हा जानाय जाग्रा मैगं हाग्रानिफ्राय खांनानै मोनो जेरैहाय लाइ लाफा ओ बुथुवा ओ बिदिनो हाग्रा मोननाय मैगं जाजानाय बिदिखौ जोङो मैख्राइ ओंख्रि संनानै जायो आरोना नोंथां
औ
जों ओ जोंनो बेफोरखौ जानो थाखायथ' जोंनो खारैयानो गाहायखाथार आरो जोंनावहाय ओ नोंथाङा बुंलांनाय बेबायदि आं दिनैसिम ओ सबायनि बे ओ सेव सबाइ बिफांनि बे सावनाय खारै आं दिनैसिम मोनजाफेराखै नोंथां ओ जोंनावहाय जोङो बांसिनानो ओ थालिर फस्लानि बानायनाय खारैखौ जायो आरोना जोङो ओ थालिर फस्ला खौ आइथिया थालिरनिफ्राय दाननानै लाबोनाय जायो बा जोङो ओ थालिरनि मादा बेखौ जावख'नानैहाय जोङो खारै बाहायनाय जायो खारै बानायनाय जायो बेखौ जोङो दान फिसा फिसा दानग्लिनानैहाय सानदुुंआव एसे फोराननानै लाग्रोनाय जायो। जेब्ला रानो अब्ला जोङो बेखौ अर सावनानैहाय लाग्रोनाय जायो लानायनि उनाव जों जेब्ला हांगार मोनो अब्ला बेखौ जोङो दै एसे सारनानैहाय एसे सा ओ सिथुमनानैहाय लाग्रोनाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो ओ सान्द्रिजों सालिनानै लानाय जायो आरो सानद्रिजों गलांनाय बै गुन्द्राफोरखौ जोङो ओ नालेंखरनि खल्था जेरैहाय जोङो नालेंखर जाया ओ नालेंखर जायोना बै खौ जोङो ओ नालेंखरनि ओ मोदोम मोदोमखाय बख'ना दोननानैहाय जोङो बेखौ गुदुं खालामनानै बैयाव जोङो खारैनि ओ माबाखौ गुन्दैखौ होनानैहाय जोङो बेयाव ग-गब्रंआवहाय एसे जिगाबफोर एबा नालेंखरनि एसे साबा होनानैहाय ओ लानाय जायो बिनि उनाव जोङो ओ गुन्दैखौ होना होयो बिनि उनाव जेब्ला दै होयो अब्ला जोङो सिंजों गलांनाय खौ जोङो खारै होननानै बुङो आरो बेखौ जोङो ओ ओंख्रि संनानै जानो हायो जेरैहाय जोङो ओ अनला खारैजों ओ थालिर फस्ला आरो दाउजों सङोब्ला ओ जोबोर गोथाव मोनो आरो नोंथां। आं नोंथांनि एसे फोरमायना होनि माबायदिहाय खारै ओंख्रिखौ अनला खारै ओंख्रिखौ जायो। ओ जोङो अनला खारै ओंख्रि जानो थाखाय जोङो ओ माइरं नांगौ जाहैबाय। माइरंखौ जों एसे सोमदाबनानैहाय एसे ओ बोखांनानै आरो बेखौ एसे फोराननानै लाग्रोनाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो ग्रेन्डाराव देनाय जायो। ओ गोदोआहाय ओ दिंखि एबा उवालाव ओ सौनानै जायोमोननो। ओ दायो आरो ओ ग्रेन्डारखौ बांसिनैनो बाहायनाय नुनो मोनो। जेरैहाय जोंनि ओ बर' हारियाव गोमालांनो हमदों ओ दिंखि ओ उवाल बायदि रोखोमखौ। आं नुफेराखै होननानैनो बुंनो हागोन आरो नोंथां दिनिसिम। औ दायो जोङो ओ ग्रेन्डाराव बेखौ माइरंखौ अनग्रोना लाबाय लानायनि उनाव जोङो दाउखौ ओ सावनानैहाय मोजाङै दाननानै मोजाङै सुनानै लाग्रोनाय जाबाय। आरो लोगोसेनो ओ थालिर फस्ला जेरैहाय जोङो थालिर फस्लाखौबो जायो जों आइथा थालिरनिनो जों बेलेग थालिर ओ गुबुन जाया आरोना नोंथां। जोङो ओ बे थालिरखौ दानना लाबोनानैहाय मोजाङै हा ओ सिंनि गोरलैखौहाय जोङो हानानै लाग्रोनाय जायो लानानै जोङो मोजाङै सुना लाबाय। बेखौ जोङो ओ गिबियावनो जोङो थाव सेरनानैहाय दाउखौ एवफ्रानग्रोनाय जायो। दाउखौ एवखांनानैहाय जोङो थोरसि एबा मायावबा दोनथ' दोनथ'नाय जायो बिनि उनावहाय जोङो थालिर फस्लाखौ एवफ्राननानै लानाय जायो। ओ बिनि उनाव जोङो ओ दाउखौबो आरो थालिर फस्लाखौबो ज' हो होफिननानैहाय जोङो बेयाव नांगौ मस- मस्ला होनाय जायो जेरैहाय बानलु मस्ला ओ जिरा गुन्दै आरो साम-सामब्राम बानलु बिदि होनानै हाय जोङो ओ लानाय जायो बेयाव जोङो हालदै होनाय जाया आरोना नोंथां। मानो होननानै हालदैखौ मानो होना होआ होननानै बुङोब्ला जोङो ओ हालदि होयोब्ला जोंनि खारै ओंख्रिया थै रसन जागोन आरोना गो जाहाय बेनिखायनो जों ओ हालदै होनाय जाया बिनि उनाव जोङो ओ दैखौ लुनानै होयो जेब्ला दैया गोदौओ अब्ला जोङो ओ बेयावहाय ओ बै माइरं गुन्दैखौहाय जोङो बेयाव एसे दै लुनानैहाय जोङो ओ गुन्दैयावहाय दै एसे लगायनानैहाय जोङो ओंख्रियाव होनाय जायो आरो ना नोंथां। आरो बेयाव जोङो ओ जुदि अनला खारैनि अन-अनलाखौ माइरं गुन्दैखौ जोङो बिदिनो सारस्रोनानै होयोबाबा आखायजों रिपि-रिपि होनानै होयोब्ला जोङो बेयाव ओ गथा जानानै जागोन मानो होनोबा जोङो बेयाव बेदर होखाबाय आरो ओ थालिर फस्ला होखाबाय बेयाव जोङो सागं होनो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो ओ गुन्दैखौहाय दै गलायनानैहाय होनाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जेब्ला गो गोदौब्ला जोङो संख्रि होनो जायोब्ला संख्रिखौ नांगौ बिबांनि होबाय ओ
बिदिनो जोङो ओंख्रिया थावबायब्लाथाय जोङो मोनबायबा एबा थावबायब्ला जोङो ओ ओंख्रिखौ बोखांनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ।
आरो बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनानै जायो जेरैहाय ओ अमा बेदरजों नारजि जों नारजिखौहाय गोबां खामानियाव बाहायो जेरैहाय मानसिया रुंसारि जालाङोब्लाथाय बेखौ जों ओ रुंसारि जालांनाय मानसिखौ नारजि अरगारनो बा ओ सोमोन्दो गारलायबाय होननानै
ओ
ओ ला सोमोन्दो गारलायबाय होननायनि थाखाय जोङो नारजिखौ बाहायनाय जायो।